औ
खोनादों ना?
औ खोनादों
ए दे बिदिब्ला जोङो बे समाव ओ बैसागु बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि
औ सावरायजागोन
औ नोंथाङा बैसागुनि बागै ओ गिबियावनो माबाफोर बुंनो सानोब्ला बा बिनि बागै बुंनोब्ला बुंनो हागोन
औ हागोन ओ बैसागुआ जाब बाय जोंनि ओ रंजानाय फोरबो जों बर' हारि बा गासै हारियानो बे फोरबोआव रंजायो बैसागुआव ओ बैसागु होनो बुङोब्ला जोंहा सैथ थो दाननि जोबथि खालाराव जोंहा गिबियावनो मोसौनि सान बा मोसौखौ थुखैनाय जायो सैथोनि जोबथि सानाव ओ आरो बैसाग दाननि ओ सेथि खालाराव जोंहा ओ गिदिरखौ खुलुमनाय बा उन्दैखौ बोर साबस्रिनाय बेबादि नेम खान्थिखौ फालिनाय जायो आरो ओ बे बैसागु सानाव जोंहा गोबां हाग्रानि मैगं थाइगं बेबायदि खांथिंनानै जायो जेरै जोंहा जौसे से मैगं खांनानै जानाय नेमखान्थि दङ' बेफोरनि मादाव मैगं थाइगंफोरखौ जोंहा नायोब्ला जों दिंखिया जायो थालिर फस्ला जायो फुंखा मानि मनि ओम माइसुन्द्रि बेफोरखौ जोंहा नागिरनानै ओ बुथुमना जायो बैसागोआव जोंहा गासै बो रंजायो ओ गामि गामि थांनानै मोसायो बिदिनो गेदेर उन्दै गासैखौबो ओ ज लिंथुमनानै जोंहा मोसानाय जायो रंजा जायो आरो बैसागु जोंहा बेबायदि रंजाना मोनबोनाय ओ माइरं बा फैसाजों जोंहा जयैनो ओ ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथाङाबो एसे बुंनो हा हागोन बा बुंनो बुंजागोन
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो जों मिथियो जोंनि बर हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बा आबै आजौनि समनि फ्रायनो बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों बेखौ जोङो बुंनो हायो ओ जेनेबा गोदान बोसोर होननानैबो जों बुंनो हायो ओ जेनेबा बेखौ बैसागनि से खालार खालिनियाव लानाय जायोना
औ नंगौ
बर'नि बेबायदि गोसोखांथिफोरखौ लानानै बेखौ फालिनाय जायो जेरैहाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै बर'नि माखासे ओ गाननाय जोमनाय द्रेसफोर हिन्जावफोरा बेबायदि दख खना बर'नि जि ओ गानग्रा बा जोमग्रा दखना आरो बेबायदिनो आरनाइ बा रिगि रि गां लानानै बेबायदि मोसानाय जोङो मोननो हायो बे बैसागु बोथोराव आरो बेजोंनो लोगोसे हौवा फोरा बेबायदिनो गामसा गाननानै बा आरनाइ लानानै बेबायदिनो बोराय बेन थ'आरो गथ'-गथाय सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' जयै बेबायदिनो माखासे बर'नि दामग्रा आगजुफोरखौ दामनानै बेबायदि रंजानाय न'खर न'खर थांनानै बेबायदि गिदिंहैनायखौ जोङो जोंनि बे बैसागुआव मोननो हायो जेरैहाय बर'नि दामग्रा होननानै बुङोब्ला । खाम सिफुं जथ था सेरजा । बेफोरखौ लानानै जोंनि बर' फोरा बेबे बैसागु बोथोराव रंजायो लोगोसे जों बुंनो हायो बेखौ मोनसे ओ बोथोर गोदान बा बोसोर गोदान होननानै जो जोङो बेखौ मोन मोन थिनो हायो। जिहेथु बे बोथोराव जोंहा बेबायदि गोदान गोदान बिलाइफोर खिलियो । गोदान गोदान बिफांफोरा बेबायदि ओ बिलाइफोर हरनानै बेबायदि थाजिम महर मोनो बेखौ जोंङो बे बैसागु बोथोराव जोंङो मोननो हायो ।
औ नंगौ ओ बैसागुआवथ जोंहा दामग्रा देग्रा आगजुफोर दंङ । जेरै खाम खामखौथ जोंहा गोनांथार मानो होनबा जोंहा खाम नि दामनायजोंसो गोसोखौ ओ दुंहाव ओ जेनेबा गुदुं खालामनो हायो आरोना। ओ खाम हारमुनियाम सिफुं सेरजा जथा थरखा बेफोरखौ लानानै जोंहा मोसानाय जायो । बेफोरनो जोंनि आंगु दामजु । जु आरो ।
ओ बिदिनो जोंहा बैसागोनि फोरबोआव ज ज ओंखारनाय जायो आरो ज' ज' मोसानाय जायो गिदिरफोरखौ खुलुमनाय जायो जोंङो। बैसागो बोथोराव आरो ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागोफ फोरबोखौ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दंङ नोंथांमोननिसिंबो बिदिनो खुंङो जानांगौ ना?
औ
बैसागो फोरबोखौ
औ जोंङो ओ मोनथिनो हायो बे बैसागु बोथ थोरा मोनसे जोंनि बर' हारिनि खौसेथिखौ दिन्थियो बा बरनि मोनसे सिनायथि एबा नेरसिोनथिखौ मिथिनायखौ जोंङो मोनथिनो हायो बे बैसागुनि ज गेजेरजों जिथु जोंनि बर हारिया बेबायदिनो खौसे जहै रायजो जाबोनाय बा संसार जाबोनाय दिनै जोंङो बुंनो हायो बे बैस बैसागुनि गेजेरजों जेनेबा मोनसे हाग्रा दोलोआ बा मोसा खावरिफोरा जमा जानानै बबेबा मोनसे नखराव खौ बेबायदिनो थुलुंगा हैनाय गोजाय बेबायदि बैसागु बोथोराव जोङो मोननो हायो। आरो
औ नंगौ।
न्थिनो हाबावो जे बे बैसागु बोथोरावहाय बर'फोरा गाव गावनो गावनि आ खाइजों बानायनानै बेबायदि जौफोर लोंनायखौ जोङो मोन्थिनो हायो नङा होमबा। औ बेनि बागै नोंथाङा। बे ओ जौखौ बा बे मा बेखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो नोंथाङा मिथियोब्ला अननानै एसे बुंनो हागोन।
औ हागोन नोंथां। ओ जोंहा बैसागो मोसानायनि मोसानायफोरनो ओ मोसाफैयोब्ला जौ होथार होथारो होथारो जेरावबो नुखायो। ओ बेबायदिनो जौ जौ होन्ना बुङोब्ला जोंहा बैसागो बोथोराव बांसिन माइब्रा माइरंजों जौ संनायखौ बा जौ लोंनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ माइब्राजों उम जौ सङोब्लाथाय बिदैया एसे गोदै गोथाव जायो नालाय जोंहा। बेनिखायनो बैसागो बो थोराव माइब्रानि जो बिदैखौ लोंनानै रंजानायखौ नुनो मोनो। आरो बेखौ बोरै बानायो होनो‌ बुङोब्ला जोंहा माइब्रा माइरंखौ एसे मोजाङै ओंखाम बादि संनानै लानां लाग्रोनांगौ। आरो बेयाव एमावखौ ओ एसेल' होनांगौ बांद्राय होयोब्ला एसे बोरैबा जायो बा गोखा जायो। ओ माबा एमावखौ साबस्रोनानै दोननांगौ। आरो बेखौ दान दान मोनसेसिम दोनोब्ला एसे गोथावसिन जायो होननानै जों मिन्थियो। बिदिनो ओ दान मोनसेसिम दोननानै जोंहा बैसागोआव ओ मोसानो फैग्राफोरनो बे जौखौ बा बे बिदै जुमायखौ होनाय जायो आरो।
औ। आरो जोङो मोन्थिनो हा बावो बा जोङो नुनो मोनो जेनेबा नोंथांआ दोहै बुंबाय। फास्ट बैसागुआ थ' मोसौ बैसागु सो जायो नङा होमबा। मोसौ मोसौ थुखैनाय बेबायदि जायो ने? ओमबा बे समाव फाय उम जोङो मोनथिनो मोनो बा नुनो मोनो मोसौखौहाय बेबायदि दैयाव लांनानै थुखैहैयो आरो बेजोंनो लोगोसे बेबायदि मोसौनो माखासे ओ मिथिंगायानिफ्राय मोननाय बा आबादनिफ्राय मोननाय माखासे बिथाइ फोर जेरै ओ लावबंगा आरो बे जोंनो लोगोसे फान्थाव बेफोर खौ माला सुनानै गानहोनाय जायो नङा होनबा? बेफोरखौ मानो था खाय गानहोनाय जायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मोसौखौ मानो थु खैयो आरो मानो थाखै बेनो बेफोर माला खौ गानहोनाय जायो आरो जोङो नुनो मोनो ओ माखासे गोसोम गोसोम बेबायदि गाबफोर मोसौनि मोदोमावहाय फोननानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेखौ नोंथाङा एसे बुंनानै हो।
औ ओ बेफोर नेमखान्थियाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय अब्लाबो जों मोनथिनो हायो ओ बेफोरो मोसौखौ थुखैयोब्लालायनो मोसौनि बेमार आजार बा मायबा मोनसे गाहायफोर जानाया ओ मोजां जायो होननानै जोङो मिथियो आरो बेफोर माला गानहोयो ब्लालायनो देरखाङोनो मोसौआ एसे मोजाङैनो ओ बारियो बा फिसा होयो। बिदि होननानै जों नुनो मोनो आरो मोसौनावदि बेबा दि फोथा होनायखौ जों नुयो नालाय बे फोथा होनायखौ आबै आब बौमोना बुङो आरो ओ गोदोथ' जोबोर हाग्रा बंग्रा दंसोयोमोननो। बे हाग्रा बंग्रानि फ्राय जाहाथे ओ मोसा बा सिंहआ फैनानै बे मोसौखौ ओ जाफैया बा लांफैया बा अर फैया बेबायदि ओ होननानै बुङोमोन आरो बेबादि फोथाखौ फोनोब्लालायनो बिसोरो गिनानै खारोमोननो बिफोर बेफोरबायदि खोनाबोदों आरो। नेमखान्थिया गोदोनिफायनो सोलिबुनाय फाय दासिमबो सोलि बो सोलि सोलिगासिनो दङ। आरो इयुनावबो सोलिगोन होननानै जों मिजिं थिबाय आरो ।
औ नंगौ नों थांनि बुंनाया था थारैनो सैथो आरो ओ बिफोर गासैबो सिगांनि फ्रायनो जोंनि बर हारिया खालामबोनाय मोनसे नियम होननानै जोङो बुंनो हायो। आरो लोगोसे नोथाङा जोब नैयाव बैसागुनि बागै माबाफो फोर बुंबावनो सा सा नोब्ला ना बे समाव आव बुंबावनो हा
औ बैसागो फोरबोखौ जों अराय सम फालिलांगोन आरो फालिबायबो थागोन बे बैसागो फोरबोआ जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव फोरबो बा जों बेयाव रंजाबायान
औ ।
जों रंजायोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो बा रंजायोब्ला जों गोसोनि दुखु दाहाखौ बावगारो बा गोसोआ एसे गोजोन गोजोन मोननाय मोनो आरो ।
अब्ला जोङो मिथिनो हाबाय जे जोङो बे बैसागु खौ बोथोरजों लोगोसे बा गोदान बेबायदि बिलाइफोर खिलिनाय बा मिथिंगाजों लोगो से जोङो रंजानो हायो आरो जों सुबुं माहारियाबो गोजोननायखौ मोननो हायो नङा होनबा?
औ नंगौ ।
औ अब्ला जों बे समाव बैसागुनि सोमोन्दै राव रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ।
औ दे
औ